हेलौ औ नों थाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ।
अ नोंथां आं ओरैनो दं।
औ नोंथांनिसिम गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ औ।
औ औ औ औ नोंथांनिसिम आङो मोनसे सोंथि बा ओ मोनसे नोंथांनिफ्राय जेनेबा नोंथांनि साननायखौ एसे मिथिनो बुंनो लुबैदों जेनेबा बेबायदिनो मोनसे सोंथि लानानै फैदोंमोन आरो नोंथां सोंनो हागोन ना हो औ औ औ जेनेबा नोंथाङा बर'फोरनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय बेफोरनि बाग गै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
औ औ ओ बर'फोरनि गाननाय जोमनाय बुंनो थांयोबाथ' जोंना इसिं फार्स्टावनो दखनाखौ नो होनना मिथिखायो गासैबो जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनाया दखनाया जोबोर मेहेर गोनां जायो आरो बेथिं ओ जोंना बर' फोरा आर'नाइ दं आज ओ आजिखालि गोबां बायदिसिना गुबुन गुबुन रोखोमनि ओंखारदों ओ माने हौवा मानसिफोरनि थाखायबो माने आर'नाइनि गस्ला ओंखारदों आर'नाइनि गामसा ओंखारदों बेबायदिनो गोबां रोखोम खोमनि ओंखारदों ओ जोंनि बर'फोरनि दख'ना खौ माने उम गासैबो माने हारिनि मानसियानो जोबोद बाख्नायो जोबोर मोजां मोनो आरो एसे गुबुनफोराव माने गानलांबा उम गासैबो मानसियानो एसे नायो आरो माने मा होनगोन बेखौ बयबो बयनिबो गोसो होबोनो हायो माने
औ नंगौ नोंथां जेनेबा औ जोंनि जेनेबा हिन्जावसाफोरनि जोंनि जोंनि हारिनि ओ जा जोंनि गाननाय जोमनाय खसाबानो जाबाय जोंनिया हिनजावसाफोरनिया जाहैबाय द दखना नङा होमबा नोंथां दखानाथ औ आरो हौवासाफोरनियानो जाबाय गामसा नङा होमबा आरो औ आर'नायइ दाथ' जेनेबा जोंनि हारिनिनो मोनसे सिनायथि हिसाबै मिथिजाखायो नङा हबा नोंथां बर' हारिनि मोनसे औ नेरसोन नेरसनथि आर'नाइा जोंनि नङा होमबा
औ
औ जाहैबा बायदि बायदि खाालारनि थायो जेबाबो थायो जोंनिया बायदिसिना बेफोरबायदि फुजा बा बाय
औ औ
औ औ
औ औ औ औ नोंथांना बारा नेटनाङाखै एसे नांयफाबाय दं
एरखांनो रोङोमोन